हेल' नोंथां औ औ खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों औ नोंथां औ दा बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां औ औ औ जागोन नोंथां औ दा
बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां नारजि ओंख्रि दा बे नारजि ओंख्रिखौ जोङो जों नोंथांमोननि ओनसोलजों माबायदि सङोबा जोंनि ओन ओनसोलजों माबायदि सङो बिनि सायाव एसे
एसे सावरायनाय होननानै नोंथां कल खालामनाय जादों आरो औ औ बेबां जागोन औ औ दा बिदिब्ला नोंथाङा औ औ ओ नंगौ ओ जागोन नोंथां जागोन औ खोनादों ना नोंथाङा हेल' हेल' खोनादों हेल' हेल' हेलौ खोनादों? औ नोंथां खोनादों? खोनाबाय औ औ औ औ आंनो जागायसै हबा ना! औ द औ नारजि फे होनोबाथ' जोंनि बर'फोरनि जाय माने जाय टेकबो मोनलायनाय आरोखि नोंथां औ नोंथ औ दा बेयो जोंनि मोनसे गुबै बा गुदि ओंख्रि होननानै जों बुंजागोन आरोखि नोंथां
दा नारजिखौ जों गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै जानायखौ जों नुनो मोन न मोनो नङा होनोमबा नोंथां?
खोनादों नोंथाङा हेल' हेल' नोंथां हेल' खोनादों नोंथाङा हेलौ दा जों माने नारजिखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमै जों जानायखौ जों नुयो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जों